औ खोनादों नोंथां।
खुलुमबाय बिनानाव। सिम
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
अ नोंथांखौ अ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रानि सायाव बा फंनैसो आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै सानदो
औ बुंनायसाय नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सान्दों
जोंनि दोरोङारि माखासे जानायफोर दङ नङा होमबा ओंख्रि जोङो जायो दा बेनि गेजेराव जोंनि दोरोङारि ओ दोरोङारि सा माने बयनिख्रुइबो गोथावसिन ओं माने बाथोन फोरबो जों बुंनो हायो होनोब्ला जोङो ना फामखौ मोनथिनाय जायो नङा होमबा दा आङो बे नाफामनि सायावनो सावरायनो होननानै आ आखायाव लानाय जादों आरो
औ नोंथां
औ आ आङो मोनथिनो लुबैयो जे नों सोरथिंनि आ बै जायगायाव बेवहाय माबादि दियै नाफामखौ नाफामखौहाय बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो लुबैदों
औ जोंनि जायगायावहाय नाफामखौ माबादि बानायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो नाखौ फोराननानै नाखौ फोराननानै लानानै आरो जोंनि बयनियावबो न'खर न'खर थायो थास' थास' गोसोम होननानै बुङो। बेखौ हानानै बेजों देफानानै दोननाय जायो बेखौ औवानि हासुं बा बायदिसिना बयाम माव बा सिथुमनानै लारु खालामनानै दोननाय जायो। औ बेखौनो जोङो औ। बेखौ उनावहाय खारै होनानै संना जानो हायो बेखौनो नाफाम होननानै बुंनाय जायो। औ बेनि बागै नों थाङाबो एसे ओ नाफामनि बागै मा बुंनो सानो?
औ आ जोंनि बिथिंगाले बे जोंनि बिथिं बेजोंहाय आं आङो नुनो मोनो बै थासनि अनगायै बो जे बै खुमरानि बिगुरजोंबो देनानै नाफाम बनायनायखौ आङो नुनो मोनो आरो। आरो नाफामाथ बयनिबो ओ जुथि गोनां मोनसे से जाग्रा औ नङा हबा दा बै ना ना फामखौहाय ओ मा ओरैनो मा मा नाजों बानायनाय जायो?
औ जोंनि दैमा दैसा हाखर हाला बेफोरावनो मोननाय जेरै ओ ओ ना मावा ना फिथिख्रि ना सें ना नास थुरायना। गोरिना थिग बेफोरबायदि बायदिसि थिना जि जि ना मोनो बेजोंनो बानायनाय जायो आरो। ओ बांसिन ना फिसाजोंनो बानायनाय जायो। ना गिदिरजों बारा बानायनायखौ नुनो मोना। मानो होनना बुङोब्ला ना फिसानि गोथावसिना एसे आला
आलादा औ औ औ आरो औ आरो बै जों बांसिनानो गोदो गोदायहाय जोंनि दोरोङारि ओ संनायनि आदब खायदा बादियैब्ला जोंङो बे नाफामखौ खारैजों संनाय जायो नाथाय जोंङो आथिखालाव बांसिनानो बे खौ थावजों सेरनानै संनायखौ नुनो मोनो नङा ना?
औ दानिया दानि मुगायाव दानि जोंनि सुबुंफोरा खारैखौ बांद्राय गोबांङानो जानो नागिरा नालाय थिग बेखायनो थावदों थावजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो खारैजों जानाय आरो थावजों जानायनि गेजेराव बेनि खदखौ रुजुयोब्ला खारैजों जानायानो साबसिन आरो
औ औ नंगौ थारैनो औ आ आर आरो बे नाफामखौहाय बेसेबां सम सिमहालागै दोननानै जायो नोंसोरनि बि ओ माने जायगा फोराव
औ जोंनिथिंजा बे दोननायनि लोगोआव लोगोआव बाथ्रा बेखौ मोजाङैनो दोननो रोङोब्ला जोबोर गोबाव बोसोरसे नङा नङा बोसोरनै बोसोरथाम थिग बेबायदिनो जानो हायो बे दोननाया दोननायनि सायाव सोनारो बे औवानि हासुं दानना नै मोजाङै नारसो नारसो सोनानै दोनोब्ला बेयो मोजाङैनो थानायखौ नुनो मोनो। औ थिग बेबायदिनो।
ओ ओ आरो नाफामाथ जोङो बयनि बो माने बयबो गो थावमोन खायो ना आरो ना फामनि माने बिनि थावनाया माबादि एसे बुंनो हागोन ना नाफामा जानायाव माबादि मोनजायो?
औ बेनि जानायखौथ दा बुंनानै बुंस हाया। जोबोर गोथाव माने जिजोंबो रुजुनो हाया आरो। जोंनि बर'नि ना फाम ओंख्रि होनना बुङोब्ला दा जोंनि जोंनि सुबुंफोराल' नङा जोंनि हादरनि जा गुबुन गुबुन हादरनि जा बे नाफाम ओंख्रिया जो बोरैनो मुलुगनाङैनो गोसारहैबाय। आरो बे फोरखौ जोंनि नाफाम ओंख्रिखौ मुलुगनाङैनो जोङो बाख्नायनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो?
औ नंगौ बे बाथ्राया सैथो। ओ जोंनि नाफामा जोंनि बर'नि होननानैबो सिनाय जाबाय। बे थारैनो नंगौ जोबोर ओ जोंनि थाखाय गोग्गानाय बाथ्रा नङासै? आ दा जोङो बेखौ ओ बेजोंल नङा जों बेखौ आरो बांसिनसो गोसार होनो हायोब्ला बे-बेनि थावनाय बांसिन गोथावसिन खालामनो हायोब्ला आरो जोङो बेनि जिहेथुनिखि दोरोङारि संनायनि आदबखौबो गोदोहाय जों माबादि संना जायो बेबादियैनो दिनैसिमबो जुदि बे आदब खायदायैनो संनानै जायोब्ला बांसिन माने मोजां जायो। औ
सार बावसिनांगौमोन। नाथाय सिगांनि बाय इनिस्राय एसे आलादा आलादा रोखोमै दा दानि मुगायाव संनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ। ओ नाथाय थेवब्लाबो बुंनांगोन जे जेरैखि जा जाया मानो बे नाफामनि ओ गोथावथिया ओ माने साबसिननिख्रुइ हाम सिन जाबाय जाबाय थाथों बेखौ मिजिथियो।
औ बेखौनो मि जिंथियो जेब्लाबो बयजोंबो बाख्नाय जाबाय था थों। औ आथि खालाव ओ गोदोनि बायदि जेनोबा दिंखि बा उवालाव सौनानै देन खौ गोबां बिब बांनि खम नुनो मोन्दों। नोंथांनि ओनसोल फोराव दा दिंखिजों देयो ना मिसिनारि जोहै देनानै बे नाफामखौ बानायनाय जायो?
थिंहाय जों दाबो उवालाव एबा दिंखियाव देनानै बेखौ बानायनानै लानायखौ जों नुयो। ओ नाथाय बेनि गोहोमा बे ओ बे सोनाबारिनि जे बाहायनाय ओ आगजुफोरा बेयाव गोहोम गोलैयो खौ जों नुनो मोनो जोंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव दाबो बै उवाल बा उवाल गाहेनजोंनो बा दिंखिजोंनो बानायनाय आदबखौ जों दा सिमबो नुनो मोननाय जायो आरो रो आरो नोंसोरनि जायग गायाव माबादि गोहोम गोलैदों
औ जों जोंनि जायगायाव एसे आग गोलनि आगोलनि बायदि रुजुनायाव आगोलनिजों रुजुयोब्ला दानि दानि मुगायाव एसे खम खौ नुनो मोनदों आरो
औऔअअ
गोनोखो मुगायाव मिसि सिनारिनि जुग जादों नालाय थिग बेफोर बेजोंनो देनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो
औ औ आङो आं नुफेराखै नाथाय इउनाव बियो सोलायगोनखौ आङो सानदों नुहुरदों एसे ओ आथ थिखालाव बेफोरो एसे खम जालांनायनि थाखाय ओ बेफोर जागाला जायगा आवग्रिनो हमदों बेखौ मोनदांथियो आंबो औ आरो बे ना औ
बुंंलाय
औ नाफामा जोङो जुदि बै जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि सुबुं माहारिया जोंनि बरनि सुबुं माहारिया जों बे नाफामनि ओ जोहैबो जोङो बेफार फालांगि हिसाबै लानानै जोङो ओ माखासे रांखान्थियारि औ बेयाव मददखौ ओ मदद मोनो औ बेखौ आङो सानो आरो आरो नुबोदों जे बेनि गेजेरजोंबो जोङो बे रांखान्थि बिथिङाव जों जौगानो हायो आरो
औ जोंनि आइजि आइजो माहारिया ओरैनो नआवनो जिरायनानै थायाबालानो बेफोरखौ ना खौ ना खांख्राइखौ ना खांख्राइ माने नाखौ जोंनि हाखर हाला दुब्लि फोथार फोराव गुरहैनानै फोरानना दोननानै बे थास'खौ न'आवनो थायो बयनिबो न' नखर थायो बे बेफोरखौ बुथुमनानै ओ नाफाम बानाय नानै फानोब्ला गोबां माने ओ रेहाय मोनो। नखर सुंथानायाव थिग बेबायदिनो समाज जारि बिथिङावबो जौगानो हायो। आरो रांखान्थि बिथिं थिंआवबो जौगानो
औ ओ बिदिब्ला नोंथांनि फ्राय माखासे बिदिनो खोथाफोरखौ नाफामनि सोमोन्दै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै जोबोर गोजोननाय मोन ओ अब्ला बे खिनियावनो आङो दोनथनोसै होननानै सानबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ